औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनि सिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो गो गोरबोनिफ्राय जासे हग्रोनाय हाबाय नोंथां।
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दायो ओरैनो जनानै दोङो नों
नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंनो सोलोंथाइनि बागै एसे फंनैसो बाथ्रा सावरायजागोन ना नोंथां
औ औ थाइनो सावरायजागोन नोंथां।
औ अ बिदिब्ला नोंथां ओ गिबियावनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
औ औ ओ नंगौ नोंथां ओ सोलोंथाइनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै बिदिब्ला नोंथां सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंना जिउ दानायावहाय जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां सासे सुबुं जानोब्ला जोंना सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनाव सासे सुबुंनाव सोलोंथाइ गैयाबोला बे सुबुङा सासे गोजोर मानसि बा जोङो बुजिनो हानाय सुबुं जानो हाया आरोना नोंथां औ मानो होनोब्ला जोंना बे सुबुंनावहाय सोलोंथाइयानो गैयाबोला बे सोलोंथाइ गैयाबोला जोंना साननाय हनाय गोहोफोराबो खमायलाङो बोमा जोङो बेबायदिनो गा जि मुवा बेसाद लानायाव जोङो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावनो मुखुब जानानै थायो आरो ना नोंथां ओ जेरैहाय सोलोंथाइ होनोब्ला जोंना जोबोद बिफाव लाबोयो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो सासे गथ'आ जोनोम जानायनि ओ सिगाङावहाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ सोलोंनायनि फैखाया नङा होमबा नोंथां जेरैहाय सासे जोनोम ज गोदान ओ गथ'आ गिबियावनो मेगन नायनो सोलोंजेनो बे मेगन नायनो सोलोंजेनन्नायखौ बिमा बिफायानो फोरोंजेनो बा बेनि उनावहाय जेब्ला गथ'आ बयखौबो थाबायनाय नुयो बा ओ लिरनाय बानाय बायदिसिना सिना महन खालामनाय नुयो अब्लाना बै गथ'आ बेफोरखौ नुनानै सोलोंजेननो लायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो गिबियाव सासे गथ'आ मानबायजेननो सोलोङो बेनि उनावह बयखौबो थाबायनाय नुयै नुयै बेबो थाबायजेननो सोलोङो बेनि उनावहाय बयखौबो राय्लायनाय नुनानै गावनि बिमा बिफाखौ ज राय्लायनाय नुनायजों लोगोसे बेबो गिबि जेन आइ बाबा होनजेननो सोलोङो आरोोना नोंथां बेफोरबो गासैबो सोलोंथायाइआवनो गोग्लैयो आर ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बिमा बिफाखौनो जोङो गिबिसिन सोलोंथाइनि गुरु होननानै जोङो सानना लानाय जायो आरोना नों थां मानो होनोब्ला जोंना बिमा बिफायासो उन्दैनिफ्रायनो गासै खामानि गप भ फोरखौहाय मा मा नामजों गाबज्रिनांगौ बेफोर बागै गासैखौबो जोंनि न'खरनिनो बिमा बिफायासो सासे उन्दै गथ'साखौ सोलोंजेनो आर ना नोंथां ओ बेनि उनाव
औ औ
थांनोबोला बै फरायसालिनि फोरोंगिरि जो सानना लानाय जायो आरोना नोंथां। ओ मानो होनोब्ला जोंना फोरोंगिरियासो बे सासे ग थ'खौ बेबायदिनो मा खालामो नङा होमबा जेरै जोङो अ आ से नै क ख' बायदिसिफोरदिनो ओ सोलोंथाइनि बागै जोंना नैथि गुद सासे सुबुं जानोबोला बेबायदिनो सोलोंथाइया गोनांथार आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो सासे मोजां सुबुं बा जों मोजां सोलोंथाइ गोनां जानोब्ला गिबियावनो जोङो गासैबो खोदफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन बा जोङो न खरावहाय बिमा बिफा बिफानि मान सनमानखौ लानानै सोलिनांगोन बा जोङो बेबायदि बिदिनो फरायसालियाव थाङोबोला ओ फोरोंगिरिनि मान खोथाफोरखौ लानांगोन बा जोङो थाखो खथाफोरखौ साखोन सिखोनै लानांगोन बेबायदिनो जोंना बेबायदि खालामोब्ला जोङो सासे मोजां सोलोंथाइ जानो हायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला गोबां बिथिङाव जोङो सोलोंनायखौनो बुङो आरोना नोंथां जेरै बेहाय सासे सुबुङा आबाद मावनो थाखाय माखासे सुबुंफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानायखौबो जोङो सोलोंथाइ बुङो, बा जो बायदिसिना मुवा बेसाद नुनानैहाय जोङो सोलोंनायखौबो सोलोंथाइ होनो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना ओ फरायनाय लिरनायखौ नो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङो आरो ना नोंथां। जेरैहाय जोङो सासे मानसिनि मोजां बाथ्रा सोलोंनायखौबो जों सोलोंथाइ होननानै बुङो। सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंना गोबां उकिल, आइ एस, आइ पि एस अफिसार, बायदिसिना जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओ जौगासारनो हायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे,
औ थारैनो नोंथां औ। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ गोबां सोलोंथाइया गोबाङैनो दङ' जे जोङो बे फरायनायखौल' होननानै बुङोब्लाबो जानाय नङा ओ नोंथाङा ओ उन्दै औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओ उन्दै सासे गोरलै गथ'आ जे उन्दैनिफ्राय बोरै रावखौ रोङो बोरै बिमानि आखाइ हमनानै बा बिफानि आखाइ हमनानै थाबाय जेननो रोङो बेफोरखौथ' नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होलांखाबाय
नोंगौ नोंथां औ।
आं आं बेखौ बुंथ'लायला ओ सासे सासे आइजो
औ औ
सासे आइजोनोबो सोलोंथाइखौ गोनांथार जे जोङो जोङो सिख्लासा जानानै जे हाबा जानानै बियो गुबुन सासेनि न'खराव थाङोब्लाबो जे बेयो सोलोंथाइ लायालासिनो थाङोब्ला बेयाव बो गोब गोबाङै जेंना नुजाथिनो हागौ बेखौनो आङो बुंनोसै ओ एसे जोङो उन्दैनिफ्राय लेखा फरायालासिनो गुबुन जेबो खामानि दामानिफोरखौबो सोलोङालासिनो जे ओरैनो जोङो सम फैयोबोला जे जुलि जानानै गुबुननि न'खराव थांगोन अब्ला जि जोङो ओ सोलो सोलों जोङो सोलोंथाइखौबो सोलोङालासिनो था-थादोंमोनब्ला बा जोङो खामानि दामानिनि सोलोंथाइ बा गुबुन मोनसे गुबुन गुबुन रोखोमनिथ' सोलोंथाइ थायो नालाय जेरै दा दानि जुगावथ' गोबां गोबां गोदान गोदान बिजनेसफोरबो मावनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो गोबां जेंना नुजाथिनायखौ नुयो जेरै जे लेखा फरा फरायाब्ला साननायफोराबो एसे खम जायो नङा होमब्ला नोंथां ओ
नंगौ नोंथां
जे हाबा जाखांनायनि उनाव बियो ओ मायबा बाथ्रा बुङोब्ला बुजियालासिनो दसेनो रागा जोंनोबो हागौ बेफोरबायदि जेंनाखौ खौबो जों नुनो मोनो ओ सोलों- थाइ गैयैनि जाउनाव नङा हब्ला नोंथां ओ बेनि उननिफ्राय जे सासे बिमा बा सासे बिफा जागोन बेनि उनावहाय बे गथ'खौ फोरोंनोबो बिसोरो हानाय नङा जे दानि जुगावथ' गोबाङैनो नुनो नुनो मोनो ओ जोनोम जाखांनायनि उनाव जे बियो ओ मानबायनो रोंबानो एसे गेलेनो रोंहांबानो दानि जुगनि ओ बिमा बिफाफोरा जे मबाइल मबाइल फन बा लेपटप बेफोरावसो कार्टुन भिडिअफोर देखायनानै दोनो नङा होनब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ सोलोंथाइ लायोब्ला जे जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ रोङोब्ला जे गावनावनो बुजिनाय थायोब्ला जे बेफोरबायदि बेफोरबायदि होब्ला गथ'नियाव मा मा गोलैगोन दे गथ'नि गथ'नि ब्रेनावहाय गिबियावनो माया हाबैगोन बेखौहाय सानग्रोनो हायोब्ला हायोबोब्लाथाय जोङो बेफोरखौ होनाया मोजां जानाय नङा होननानै साननो हानाय गोहोआ थागोन ओ बेनि उननिफ्रायबो आरो माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जे माबा मोनसे दखानफोराव थांबाबो जे हिसाब रोङाब्ला सोलोंथाइ गैयाबा जोङो हिसाब खालामनोबो रोंनाय नङा बेफोरबायदि जेंनाबो नुजाथिगोन आरो बाजारफोराव मैगं थाइगंफोर लायनो थांबाबोब्ला बे बे मैगंनि दामा एसेबां बै मैगंनि दामा एसेबां बिदि होनब्लाबो जे बियो फैसाफोरखौ बहननानै हरनो रोंनाय नङा बेफोरबायदि जेंनाखौबो सोलोंथाइ गैयाबा नुजाथिगोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां आरो दा बिदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव बिदिनो सोलोंनायखौबो जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनि जिउआवहाय ओ उन्दैनिफ्रायनो बा जन जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो सोलोंथाइ बिमा बिफाया मोजां सोलोंथाइ होबोयोब्ला बा बिमा बिफाया मोजां सोलोंथाइ लाखानानै गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै गियान होबोयोब्ला जे बे सासे गथ'नाव गासैबो गु-गुना थागोन बा गियाना थागोन होननानै आं सानो आरो नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथां
औ थारैनो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जे जोङो ओ दानि जुगाव नुबोगासिनो दङ जे खायसे खायसे बिमा बिफाफोरा जे ओ उन्दैनिफ्रायनो ओ स्कुलाव थांहोआबालासिनो ओरैनो गेलेहोनानै दोनो बेफोरबायदिबो गोबां दङ जे बेफोरखौ गोरों गामिनि गोरों गोराफ्रा थांनानै बुजायहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
अके। नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनो गोसो दंब्ला एसे बुंबावदो
औ औ थारैनो नोंथां नोंथां गासिबो बुंनाय बाथ्राफोरा माखासे बि गावनि गथ'फोरखौहाय फरायसालियाव थिनहरालासिनो बदिनो न'आवनो दोननानै ओ माखासे
औ
जेरैबा गेलेहोनाय बा जोङो गो माबा माबि
गोबां बर' आइजोफोरखौ बा बर' बिमाफोरखौ दानि मुगायाव नुनो मोनो नोंथआं ओ सोलोंथाइ बाजौ फरायसालियाव थांहोआलासिनो न'आवनो दोननानैहाय ओ माखासे गाज्रि गाज्रि खामानि बा मावनाय बा बेबायदिनो ओ गोबां
नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि गेजेरजों
औ औ।
सोलोंथाइनि फारसे ओ बारा एसेबां गोसो गैयैखौ जोङो नुनो मोन्दों बे गुबै जाहोननानो जादों जोंना ओ नोंथाङासो दहाय बुंखांनाय उन्दै बैसो मबाइल नायहोनाय बेनो जोंना गुबै रिजोना बेनो आरोना नोंथां फरायसालियाव थांनो गोसो जायैनि जाहोना औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ थारैनो नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै ओ गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो मोनबाय आरो लोगोसे जोबोर गोजोननायबो मोनबाय गोजोनथों नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ।